ओ हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों। रायज्लायना रायज्लायनो हागोन?
औ हा हागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला होमबा जों बर' बर' सुबुंफ्रा मा सोर मा मा मावनानै जायो बिनि सोमोन्दै इसे रायलायनि।
औ नों गौ नोंथां। जोङो। बे समाव सावरायनि जोंनि गामिफोराव बा जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि मावनानै गावसोरनि न'खरफोरखौ बेंदों बेनि सोमोन्दै जोङो बे स सावरायनि मावो होननानै जोङो नायनो थाङोब्ला जों मोननो हायो जोंनि बर' समाजनि बा बर' न'खरफोरनियावहाय गोबांनियावनो बेबायदि थायो बिथांमोना बर'फोरा जों बर'फोरा बे गय बागाननि गेजेरजोंबो गावनि न'खरखौ खुङो आरो जोङो नायोब्ला बुंनो हायो गिदिर गिदिर ओ बारिफोर थानायफोरा बोसोरावनो से लाख नै लाख थाम लाख बेबायदि बोसोरावनो गयनिफ्राय बेबायदि माखासे इनखाम मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे गो नि न'खराव गय बिफांजों आरो गोबां बेबायदि फाननानैबो बेबायदि रां खाउरि आरजिनो हायो। जेरैहाय थालिर फानोब्ला ओ नैजौ रां थामजौ रां बे थालिरा मोजांबा बाजौ रांसो बे खामायनो फाननायनि गेजेरजों आरो बेल' नङा। बां बु र' जोंनि समाजफोरावहाय गोबां आनो दिनै ओ साहा बिलाइनि आबाद फोरबो बेबायदि मावबोगासिनो दं। गोबांनियाव बेबायदि हा गोरान थानायफोरा साहा बिलाइफोर गायनानै साहा बागानफोर बानायनानै बेबायदि न' खरफोर खुंबोदों साहा बा बिलाइफोरखौ फाननानै बिथांमोना गोबांथार रां खावरायदों आरो बि थांमोना गावसोरल' रां खामाय नानै थायाखै बेजोंनो लोगोसे ओ गावसोर खामायनायजों लो गोसे बर' सुबुं फोर जायफोरा न'ख खराव गैजायै खस्थ' खालामनानै बा खामला हाजिरा मावनानै जायो। बिसोरनोबो लागै बि थांमोना सुबिदा होदों बा खाबुखौ होदों आरो रां खामायनो थाखै आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नुनो मोनबावो माखासे जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा लबर बागानबो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनि गेजेरजोंबो गोबांथार बायदि रांखावरि आरजिनाय आरो गावनि न' खौ बेंनाय लबर बानायना नै बेनि सोमोन्दैबो जोङो मोननो हायो आरो बेल' नङा बोथोर लानानै बो थोर जोंहा गोबांथार आरो बेबायदिनो माखासे आबादफोर जोंनि बर'फोरा खालामो जेरैहाय दायो नै दैज्लांनि बोथोर बे दैज्लां बोथोराव हाजिरा गन आग आब
औ
गोबांथार रां खावरि आरजिनो हायो आरो बेबायदिनो गावनि न'खरखौ खुंनो हायो औ
औ
औ दे होमबा जों जों नुनायाव जोंनि गामिफ्राव अनेकथा रोखोमनि आबाद आरो गुबुन गुबुन थांना थानायनि थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जा खामानि मावना जायो सोरबा खामला हाजिरा मावो सोरबा गारि सालायना जायो सोरबा गुबुन जायगायाव खामानि मावना थाहैनानै न'खरखौ फोथाङो बेबायदिनो जेरै गामि ओनसोलाव थाग्रा गुबुन जायगायाव थाङिफोराबो दै्ज्लां बोथोराव आलिफोर दानो आरो आलि खोयो माइ गायनायफ्राव खोथिया रानो बेफोरबायदिनो बायदि बायदि रोखोम मावनानै जोंनि गैजायै गैयै गैयैफोराबो गुबुन गोनांफोरजों लोगोसे मावनानै थांनानै थानो हायो आरो बेबायदिनो जोंनि बारि बागानाव अनेक रोखोमनि फिथाइ सामथाइ थायो जि समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे जि बिफांफोर दङ बे बिफांफोरनि फिथाइनि फिथाइ मोनो बे फिथाइफोरनिफ्राय जोंनि न'खरनिफ्राय गोबां रांफोर आरजियो जेरै गय गयनि सिजेनाव गय बारि बागाननि थालिर थालिरा थालिर बुङोबा जोङो बेखौ बार' जिनै मास जों बेखौ मोननो हायो बेहा सिजेन गैया बियाद दबथायनाय गैया जि सम जाब्लानो बियो
गावनि फिथाइखौ होयो आरो जोंनि थांना थानाय सुबुंफ्रा बेखौ दाननानै फानना रांफोर आरजिना लानो हायो। आरो फिथाइ सामथाइ बुङोबा दा दैज्लां बोथोराव थाइजौ मोनो लिथुखु लिथुखु मोनो आनारस मोनो आरो गुबुन द्रागन फिथाइ माबा माबि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मोनो बेजोंनो जोंनि बर' समाजाव थांना थानो थाखाय गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय आरो न'खरखौ जौगाहोनो थाखाय बेबायदि बायदि खेथि मावनानै आरो बेबायदि फिथाइ सामथाइ बारि बागानाव गायनो गाय थुमना दोनना रांफोरखौ आरजिनानै खामायनो हायो
ओम नंगौ नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंबाय बेफोर गासिबो थारैनोसै सैथो आरो नं गौ बेफोर गासैखौ मावनानै जोंनि बर'फोरा बेबायदि न'खर खुंबोबाय थादों आरो गावसोरनि न'खरखौ जौगाहोबोदों आरोबाव बेफोरबायदि माखासे बिफां लाइफां बा फिथाइ सामथाइ बा आबादफोर मावनायनि अनगायैबो माखासे जोंनि बर' न'खरफोरा गोबांथार दाउ अमा बोर मा बेबायदि फिसिनानैबो गावनि न'खरखौ खुंनाय खौ जोङो नुनो मोनो दों जेरैहाय मासे अमा खौ फिसिनानै स्नि दाइन दानसो फि नानैहाय हाय बेखौ फानोब्ला जोङो ओ बेबायदि गोबांथार रां मोननो हायो जेरैहाय जिनिफ्राय लानानै जिनै रोजासो बेबायदि अमा मासेयाव रांफोर जों आरजिनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे जेब्ला जोङो अमा मासे फिसिनो थाङो जोङो खासि अमाबो जों फिसिनो हायो आरो बुन्दि बिमा खालामनाय अमाबो जोङो फिसिनो हायो औ जेब्ला मासे अमाखौ बिमा खालामो अब्ला बेखौ मासे अमायावहाय खायसे खायसे अमाया मालाबा जि मालाबा जिनै बाजिबातासो बेबायदि अमा फिसाफोर होनायखौ खौ जोङो मोननो हायो जेब्ला अमाया खोनसेयावनो जुदि जिबातासो बेबायदि फिसाफोर होयोब्ला जोङो अमा फिसानि दामखौथ' मिथिखायो जोंहा अमा फिसखौ फानोब्ला मासेयावनो बा रोजा दरोजा रोजा बेबायदि मोननो हायो दाम थानाय समाव जोङो फाननो मोनोब्ला आरो जुदि जोङो बेबायदिहै जोङो मासे बा मानै अमा लानानै बेबायदि फिसाफोर जोङो फाननो मोनोब्ला बेबायदि गोबांथार मुलाम्फा जोंहा जायो आरो बिसोरनो जाहोनो थाखाय जों एसेबां खरसा खालामनांगौ गोनां जोंहा जाया ओ जिहेथु जोङो न'आवनो आबाद मावो हिसाबै बेनिफ्रायनो माइनिफ्रायनो ओंखारनाय गुन्दैखौनो जोङो बेनो होनो हायो। आरो माखासे हाग्रानिनो थास'फोर आरो मैगंफोर माखासे ओ थालिरफोरखौ रुनानै गुन्दैजों लोगोसे जोङो होनो हायो। आरो बेजोंनो लोगोस से गोबाङा बेबायदि बोरमाफोरनि फार्मफोर खुलियो। दाउफोरनि फार्मफोर खुलियो गोबां बुरजा-बुरजा दाउ फिसिनानै बोरमा फिस नानै गोबांथार बेबायदि गावसोरनि न'खरखौ खुंबाय थादों। जेरैहाय बोरमा फिसिनो थाख ऐ जोंनो जेबो एक्सट्रा बेबायादि रांनि गोनांथि जाया मानो होनोब्ला बोरमाया जेबो बायनायनि बुस्थु बिनो होनांगौ जाया। बोरमाया हाग्रानि गांसोखौनो जायो। आरो माखासे दंफांनि बिलाइफोरखौनो बिथांमोना जानानै थायो आरो बेजोंनो ओ बोरमानि गेजेरजोंबो जोङो रां खामायनो हायो। दे बुंबावनो हागोन नोंथाङा आरोबाव। माबायदि जोंनि बर' समाजनि सुबुं फोरा
जोंनि-जोंनि बर' समाजाव गोबां थार दङ बुंबाबो बुंस'नो हाया। गोबाङा खेथि बागान बारि बागान दो खेथि मावो सोरबा गारि फोर सालायनानै जायो आरो गुबुन-गुबुन फ्रा ना फुख्रियाव ना फिसिनानै रां आरजिनो हायो सोरबा बिजनेस लाइनाव खामानि मावो सोरबा साख्रि बाख्रि मावनानै बे बेबायदिनो सोरबा बेबायदिनो गारि गुरा सलायनायावबो गोबां रांफोर आरजिनो हायो।
उम। नंगौ नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंबाय बे फोर गासिबो थारैनो सैथो। दिनै जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो नुनो हायो जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा रावनियावबो सोनारनानै बे बे बादि थानांगौनि गोनांथि गैया। मानो होनोब्ला गाव गावनो मावनो हानाय बा गाव गावनो ओ रांखावरि आरजिनो हानाय गासैहाबो बेबायदि रोंगौथि दङ'। औ गाव गावनि रोंगौथिखौ दिहुननानै बा बाहायनानै जोंनि बर' समाजनि सुबुंफोरा बेबायदि गोब बांथार रांखावरि खामायनाय खौ जोङो मोननो हादों आरो मोनथिनो हादों। आरो दिनै बे समावहाय बर' समाजनि मावनाय दांनाय बा रांखावरि आरजिनायनि सोमोन्दै नोंथांजों साव सावरायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन बाय आरो गोबांथार मिथियि बाथ्राफोरखौ नोंथां नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। आरो गोदान बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय सोलोंनो हाबाय। दा बेफोर गासैखौ सावरायनो मोननायनि थाखाय नोंथांनिसिम ओ साबायखर बावहरनाय थाबा बाय। अब्ला बे समाव जोङो ओ जोंनि बर' हारिनि रांखावरि आरजिनायनि सोमोन्दै बा न'खर बेंनायनि सोमोन्दै सावरायनायखौ जोङो एसे यावनो दोनथ'नोसै।
औ दे गोजोनथों नोंथां।